औ खोनादों औ दानिया माइ दानि सायाव रायज्लायगोन?
जोंङो बर'नि हाबाफोरनि सायाव रायजलायनोसै नामा? माने बर'नि हाबा खुंनायनि।
औ बर' बर'फ्रा मा मा खान्थिजों मा मा हाबा खुंनायखौ नुयो?
औ जोंनि ओरैजायथ' आङो जोंनि गामिथिं आङो गोदोनि दोरोंखान्थि बाददि हाथासुनि खुरनाय जैग्य होनानै हाबा होनाय। आरो बेबायदिनो बाथौ आर'ज खालामनानै हाब हाबा होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन आरो।
ओं हाथासुनि हाबाखौ माबायदि खुङो जेनेबा?
हाथासुनि हाबायाथ' एसे सिमपोल आरोना बेफोरखौ सानावबो
ओ गोबावथार लायो नामा समखौ, गोबावथार लायो नामा? हाथासुनि हाबा खुंनायाव। औ।
खोनादों ना?
औ।
हेलौ औ गोबावाया माने सिमपोल औ सिम्पोलथार आरोना ओ। हिनजावफोरा हिनजावा जेनेबा हौवा गोदानाव थाफैखाबाय बा लायबाय ओमफ्राय सानावबो जायो हरावबो खुरजायो आरो ना बे हाबाया। माने हिनजाव गोदाना अन देनांगोन आरोना। अनला ओंख्रि संनो औ हालदै होआ बे ओंख्रियाव ओमफ्राय दाउला मासे से दाउजो मासे बेहाय होगोन आरो ना ओंख्रियाव अनला ओंख्रियाव।
दाावजो होनाया नियम खाथार
औ। नेम नेम नेम ओमफ्राय बे हालदै होआ आरो ना मस्ला होआ थाव होआ। ओम ओमफ्राय बेबायदिनो औ बाथौ बाथौनि खाथियाव सासे जेनेबा अज जाना मा होननांगोन बेखौ? मोन्थोर रायग्रा सासे जानागुरु थागोन आरो। औ बेयो मोनथो रायनानै बिसोरनि गोथार जुलिनि सायाव आरज गाबनानै मान्थोर रायनानै बिदिनो सिन्दुर फोथा फुनलायनानै मालायनानै हाबा होगोन आरो।
औ।
हाबाय औ ओमफ्राय बेबायदिनो हाथ हाथायाव अनला ओंख्रि, ओंखाम खुरना लानानै होवा गोदान आरो बे हौवा गोदान ओंखाम खुरना होगोन हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय बिदिनो गामिनि मानसि फोरनोबो बे हाथायाव लायै लायै लायै खुरना होगोन आरो।
बे अनला ओंख्रिखौनो गामिनि मानसिफोर गासिबो जायो नामा?
औ माने बे हाबानिसो ओंख्रि जाबाय नालाय बै हाबानि नामाव। बेखौ बयबो जागोन आरो उम नोंसोरनिथिंलाय खुङो ना खुङा?
सानसेनि थाखायल' जायोना? आङो आङो हाथासुनि हाबा खुरनायखौ गाव मे-गाव मेगनजों नुफे फेराखै। ग माने हा आङो हाथासुनि हाबा खुरनायखौहाय माने गाव मेगनजों नुफेराखै खिन्थु मेडियाफोराव नु दो आरो माने अनला ओंख्रि सङो हिनजाव गो दाना अनला ओंख्रिखौ खौबो गावनो फार्स्ट देनांगौ राव रावखौबो देनो होआ गावनो देनांगौ। गावनो संनांगौ गावनो एरनांगौ। औ।
ओ संजोब नाङा जेनेबा हेल्प होयो बि बाजैफोरा
औ ओमफ्राय हौवा गोदाननो गाव ओंखाम दोननांगौ गौ ओमफ्राय ओंखाम मोनजा स्लाबियावनो ओ खाथियाव थानाय मानसिफ्रा हौवा गोदानखौ बोखांनानै बबेथिंबा दोनहरनानै गावसोर जा
उम उम बे जंखायनाय आरो।
दंखाय
औ माने ओरैबो जायोनो जेनेबा बिदि जिराय जिराय नोंहा जाबाय थानायनि सम गैला हाबा जाबाय नोंहा दिनैनि ओमफ्राय बिदिनो आरो
औ बेनि ओंथिया माने बेबायदि आरो औ उम दा
जायोखोमा नोंबो
औ ब्रह्म धोरोमनि हाबाखौ आं मिथियो बिदिनो जैग होनानै ओं हाबा होयो आरो बिदिनो मोनथोर रायगोन मोन थरायनानै ओ गोथार जुलि बिसोर खालामो
हा हा
नों हाबा होनाया होनदो मोनथोर रायो
मोजां खोनायासै
हेलौ खोनायाखै
मोजां खोनायाखैमोन दासो एसे मोजां खोनाफिनदों
औ खोनादों ओ सासे पण्डित थायो ओमफाय हेलौ हेल
औ
औ हेलौ सासे पण्डित थायो खोनादों ना ओ ओमफ्राय बे पण्डिआ आ